होलाव।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादोंदो नोंथां।
गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांनि निसिम। गिबियावनो जासिहरनाय थाबाय आरो नोंथां।
औ औ नोंथां थारैनो।
दा आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों, आं नोंथांजों लोगोसे जे बर' सुबुंफोरा आबादखौ माबादि मावो? बेनि सोमोन्दै एसे फावरायनो सानदों नोंथाङा जुदि सम होनो हायोब्ला आं सावरायगौमोन आरो नोंथां।
औ नोंथां ओ सावरायजागोन दे सम दङ।
औ दा जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ माइ आबादा जों बर' सुबुंफोरनि गुबै जिउ खुंनायनि राहा। दा
औ औ।
माइ आबादखौ माबोरै मावो एबा माबोरै गायो बेनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायना होनोसै। जोंहा गिबियाव माय गायनोब्ला जोंनो नांगोन। औ ओ जोंहा गिबियाव माइ गायनोब्ला जोंनो नां गोन गिबि औ सा बे खोथियाखौ जोङो गायनोथाखाय जोंनो नांगोन माइज्लि। ओ बै माइज्लिया बोसोराव दोनखानाय एबा दा जोङो खाथि खालानि हाथाय बाजार एबा जोङो नुसुंखाइनि न'नि फ्राय लाबोगोन आरो नोंथां दा बि
अ
इनो बेखौ रोङा ओ फाथो बस्थायाव मोजाङै सोनानै माने फख्रि एबा दैख'राव जोङो स सोमनानै दोनो दा बेखौ सोमनानै दोनखांना जोङो हरसे एबा हरनै हर दोनगोन दोनखांनानै जों बेखौ बोखांगोन बोखांनानै जोङो ओ न' सिङाव एबा बाहेराव जों बेखौ आरामसे लामनानै दोनगोन मानोना जोंहा सोमनानै दोननाय बै दैखौ जोङो रानहोनांगोन बेनि थाखायनो जों बेखौ फोराननाय जायो आरो नोंथां। दा जोंहा फैगोन ओ खुथिया फोनाय खोथिया फोनोब्ला जोंनो नांगोन ओ दुब्लि थाबाय थानाय जोंनो दुब्लिनांगोन बै हालुवा मानै लानानै नांगोल जंगालजों हालेवगोन एबा जोङो दानि जुगाव नुनो मोनदों जे ओ मोसौजों हालेवालासिनो बे फिसा थेक्टर बायदिसिना मेसिनारिफोरजों जोङो हालेवनायखौ नुनो मोनबोदों। था जोङो दुब्लिखौ मोजाङै हालेवना लाग्रोगोन लाखांनानै जोंहा फैगोन ओ जों बेखौ मै मै होनाय बुङो बेखौ स्लिम खालामनाय बेखौ जोङो ओ स्लिम खालामगोन आरो मानोना जोंहा खोथिया फोनोब्ला हाया स्लिम जानांगोन दा हाया स्लिम जाखांनायनि उनाव जोङो जोंहा दोनखानाय ओ माइज्लि ओग हा जावनायखौ जोङो खादायाव लाबोनानै ओ बै दुब्लियाव सारफावना होनानै जों बेखौ गायगोन आरो नोंथां। दा बिब्दिनो बै ओ खोथियाया हरसे एबा हरनैनि गेजेराव जोङो ओ बेखौ रज'नायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। थाङा खोनादोंना दा औ जोंहा दा इखौ गायनानैल' दोनबा जाया मानोना जोंनि बे गामि ओनसोलाव बे खाथि खालानि मोनसे
औ।
फैनानै जोंनि खोथियाखौ जानो हागौ बेनि थाख
औ।
औवानि बेरा एबा हाथाय बाजारनि बायनानै बेखौ बै जिब जुनारनिफ्राय बास सायनो थाखाय गोन ओ बै खोथियाया थामजि सान एबा ओ नैजि साननि गेजेरावनो गायनो हानाय जायो दा बै ओ खैथिया खौ जोङो ओ जोंनि एबा जोङो गुबुन जायगानि ओ हाजिरा बुङो बेखौ जोङो रां होनानै खामानि मावनो लाबोगोन एबा जोङो न'नि ओ बिब' बिनानाव जों लोगो जानानै जों खोथियाखौ फुगोन फुखांनानै जोङो बेखौ ओ मोनसे ओ बेखौ थख' थख' खानानै दोनगोन खाखांनानै ओ ओ खोथिया फोनायाव जे बिखौ हालेवदोंमोन बिब्दिनो जोङो एखे रोखोमै ओ माइ गायनो ओ दुब्लि फोथारखौ जोङो हालेवना लागोन हालेवखांनानै बेयाव जों दै थानो थाखाय आलि खोयो दा आलिखौ जोङो ओ दब्लाय मोनफा मोनफा खोगोन आरो नोंथां। दा बिब्दिनो जोङो, फोखाङा जोंनि हौवा आइजोफोरखौ लोगो लानानै जोङो ओ खोथिया दुब्लि दुब्लि रानना माने माइ गायनाय नुनो मोनदों आरो। बिबदिनो जों जोङो माइखौ गायखांनाय जे ब्रै बा साननि गेजेरावनो माने बै माइया गोथां महरै लानो हमो।
औ।
दा जोंना फैगोन बै माइखौ जोङो गायनानैल' दोनबा जाया। मानोना बेयाव जेरै एम्फौ एनला बायदिसिना रोखोमनि ओ जेरै हाग्रा रंजाय जायो आरो।
अ।
बेफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय जोंनि ओ आबादारिफोरा जे रासानारि मुलि एबा बायदिसिना सारनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो बेनि गेजेरावनो फैगोन जोंहा ओ हाग्रा फुनाय बेखौ जोङो जोंनि न'निनो बिमा बिफा एबा जोंनि ओ खाथि खालानि सुबुंखौ जोङो सानसे साननै हाजिरा लानानै बे हाग्राखौ फुगोन। फुखांनानै जों बेखौ ओ जोथोन लाबाय थागोन आरो नोंथां। दा नै बै ओ माइ जों गायनाया, बियो इंराजिनि जेरै डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारियालागै माने ओ सोमखोर मोनहैयो आरो बियो हानो हानाय जाहैयो। अब्ला जों
जों बेखौ ओ गामि ओनसोलनि खासि गंसे गंसे लानानै बै माइखौ हानो थांनायखौ नुनो मोनदों आरो। दा जोंहा बेखौ ओ गोदोनि सुबुंफोरा खासिजों हायोमोन। नाथाय जों दानि जुगाव नुनो मोनदों जे जोङो माइ हानो थाखाय गोबां रोखोमनि मेसिन ओंखारबाय। जेरै जोङो ओ फोथाराव बे मेसिनखौ ओ सालायलांबाय थायोब्ला फारसेजों माइआ गलांगोन, फारसेथिं बै ओ माइआ थानाय जे फारसेथिं गलांगोन। दा बिब्दि रो खोमैनो जोंहा ओ खम समनि गेजेरावनो ओ माइखौ हानानै न'आव लाबोनो हायो आरो। दा बिब्दिनो जोङो माइखौ न'आव लाबोनानै ओ सोरबाबा ओ दुलियाव दोनगोन एबा सोरबाया बेखौ न'आव लाखिनानै ओ एसे एनै फाननानै रां खामायो आरो नोंथां। दा जोंहा ओ गोबां रोखोमनि माइ गायो दा नोंथाङाबो जे नोंथांनि ओनसोलाव माइ आबादखौ माबायदि मावो एबा बा बर' सुबुंफोरा माइ आबाद मावनानै माबादि ओ जिउ खुंगासिनो, बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ।
अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ। जोंहा जेरै नोंथाङा बुंलांदों दैज्लां बोथोर आरो ना बे दैज्लां बोथोराव जोंहा मैगं बेबायदि माइ आबादल' मावनाय जाया। बेयाव जोंहा गोबां रोखोम मैगं थाइगंफोरबो मावनाय जा जायो आरो ना।
औ।
ओ जेरैहाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला जेरैयाव पथल बा बेफोरबायदिनो जेरै जिंखा बेबादि लाव बेफोरबादि गोबां थाइबें बा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ जोङो मावनाय जायो आरो ना गोदो गोदाय सम फ्रायनो जोंहा आरो जोंहा गुबैयै बुंनो थाङोबा नोंथाङा जेरैहाय बुंलांदों जोङो गिबियाव ओ ओम माइ गायनाय जायो आरो ना दैज्लां बोथोराव गुबैयो जोङो माइ गायनायखौ गुबैयो गासैबो दैज्लां बोथोर होनबा बेखौ मि थिखानाय जायो आरो।
ओम
जोंहा बेयाव गोबां
माइ आबादखौ